हेल'
अ खोनादोंना अ माने नोंजों आङो मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनो होननानै फन खालामदोंमोन
अ अ अ दङ
अ
बुंलाय मा टपिकनि सायाव राय्लायगोन
जोङो अमा फिनायनि सोमोन्दै रायजलायनोसै नामा
औ औ जायो दे बर'फोरनि अमा फिनायनि ना
होमबा बुंग्रोनोसैनो आंनो ओ- ओ- अमाखौ जोङो अमा बेदराथ' बर'फोरनि थाखाय गोथावसिन जाग्रा नङा होम्बा ओ अमाखो जों माने गोदो गोदायनि बर' बर' सुबुंफोरा आरो। बांसिनानो बर' सुबुं फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो अमाखौ फिसिबोदों माने। आगोलनि दिननि फ्रायनो माने आइजोफोरा गावनि न'खरनि थाखाय, माने खोनादोंना, हेलौ!
औ खोनादों। बुं।
न'खरनि थाखाय माने अमाखौ फिसिखायोमोन आरो जे ओ अमा फिसिनानै लायोबा न'आव माबा मोनसे सेभिंस थायोमोन आरो।
औ औ।
माने फाननो थाखाय माबानो थाखाय होननानै फियामोन जानो थाखायनो मा फिनानै लायोमोन आरो न'खरफोराव। ओ बिदिनो मायबाफोर खर्मफोर जानो गोनां दोंबा माबाबा अमाखो फियोमोन आरो। आरो मोनफ्रोमबो न'खराव माने गोदो अमा गन रा न' लुनायफोरावबो माने अमा गन्द्राखौ लाफानानै माने न'नि माबा स्ट्राकसार खो बानायोमोन आरो गोदोनि बर'फोरा। इदिनो माने अ अमा गन्द्रा होनानोना ओमफ्राय बेयाव मोनसे आदार होग्रा नावद्राबो थालायोना। दंफांनि बानायनाय औ बेफोर माने बर'नि, औ। बर'नि ट्रेडिसनावफोर मोनफा मोनफा माबा आरो, सम्पद बायदि आरो। फ्राय गोदोनिफ्रायनो मा मा फिसियो दाबो फिसियो आरो। ओ दाथ' आरो बिजनेसनि थाखाय फियो बांसिनानो। माने इदिनो न'फोराव फिसिना लायो आइजोफोरा मानै माथाम माब्रै बिदि लायो लानानै ओमफ्राय फा ओ माब्लाबा समाव माने इदिनो फैसा नां थारै‌ हायो आरो, गैद्रायै समफोराव बुहु हेल्प होयो मा मोनसे जिबा ओमफाय इदिनो फिना लानानै ओमफ्राय बिदिनो न खरफोराव माने बैसागो मागो समाव इदिनो गामिफोराव बुथारनानै एखो फाननोबो हा हायो मोजां जायो आरो, माने गावनि न'खरखौ सलायनायाव थाइसे थाइनै फैसा मोननायानो। ओ इदिनो न'खरफोरावथ' इदिनो आइजोफोरा फिसियो बेजों लोगोसे माने आजिखालि मा होनो एखो अमानि फार्मबो बानायो आरो बांसिनानो
औ औ।
फार्माव माने--क्षंच् ओ अमानि फार्म बानायनोबाथाय माने बुरजा अमखो फियो आरो मोनसे जायगायावनो अमा फार्म बानायनो इदि मा होनो ओ मा माबायाव मा पाक्कानि फिसा फिसा खथा खथा न' बानायना लायो आरो मा मासे मासे दोननो थाखाय।
औ औ औ नंगौ।
खामनानै थिं होनानै खथा खथा बानायना लायो। सोरबा सोरबानिया बेलेगबो जानो हानाय। ओमफ्राय इदि बानायनानै माने फख्रि बायदिनि जिं जिङाव बानायो आरो बांसिनानो। ओमफ्राय पाइप ज इनि खिखौ साफा खामबाय थानांगौ जायो नालाय। ओफाय खिखौ अ बिदिबा मोजांसिन जायो। अ अ सुस्रानो मोजां जायो माने पाइपजों सुस्रा हरबाथाय फख्रियाव गोलैहैबा नायाबो मोनजा नायाबो देरबाय दाबल बेनिफिट जायो आरो। ओमफ्राय इदिनो फिसिनानै माने इदि फार्माव दोननायफोरनो माने नर्मेल इदि आदार होनाय जा जाय आरो माने बिदि बायनानै मा मायबा दानाफोर बिदि दानाफोर होयो अ ओमफाय ओ थास' रुनानै होयो बिदि अफ्रि गुन्दैफोराथ' इमान थोआ ना बांसिनि थाखाय बिदि होयो आरो ओमफ्राय ओरैनोथ' न'आव फिसिनायफोरा बिदि दाना गो बांद्राय होआ बिदि सेरेब सावनाया सेरेब सावनायनि अफ्रि ओमफफ्राय माबा मा होनो गुन्दै बिजोंनो होयो आरो ओमफफ्राय बिदिनो अ अफ्रि गैयि फोर माने थास' माबा माबि हानानै मैगं बिगुर माबा माबिफोरखौबो होयो मानो ओमफ्राय ओमफाय बिदिनो जानायखौथ' आरो मा बुंबावनो इमान गोथाव जायो सबाय जे जाबोला जाबाबो बिदिनो थास' बिबार माने बर'फोरनि थाखाय मोनसे ट्रेडिसनेल खाना आरोयियो अमा बेदरा बयबो जायो उम ओ ओमफफ्राय नोंथांङा बुंलाय एसे
औ औ नोंथांङाथ' बुंबोखाबाय अमाया जोंनि बर'नि माने ट्रेडिसनेल जाग्रा बा आ - आद मा होनखो दोरोंङारि जाग्रा आदार होननानै बिदिनो जेनेबा अमाखौ गोबां रोखोमै जों जानो हायो ओ सबायदोन बुंबोबाय हाबाय सबायजों ओ माबा अमाजों अमा गोरानजों बिराद गोथाव जायो आरो ओमफ्राय आरो थास'फोरदोथ' आरो थास' बिबारदो आनो जा थास' बिथ्रियानो जा बिराद गोथाव जायो आरो बिबारजों माने बांसिन जानाय नुयो जोङो थास' बिबार दो अमादो आं ओमफाय बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि जानो हायो आरो अमाया माने जेरैबो जाबाबो टेस्टि आरो इनिफ्राय आ अमाखौथ' जोङो गावबा गावनो आगोल गोदो गोदायनिफ्रायनो माने बर' गामिफोराव आरोना आ गोदोनिफ्रायनो जों फिसिबोखादों बा जोङो नोंथांङाथ' बुंबोखादों जेनेबा आगोल बिजनेस लाइनाव जोङो नायामोनबा फाननो थाखा जों माने बेखौ फिसियामोन आरोना बां जानो थाखाय फियोमोन आगोथ' जेनेबा इदि बायनाय फाननायनि जेबो खनसेबबो गैयामोन जेनेबा गावबा गाव थांना थानो थाखाय जानोल'सो बिदिल'सोमोन मानसिफोरा दाथ' दासो जेनेबा एसेबां देभलप जाबोनाय बेखायसो फाननाय बायनाय बा मार्केटिं लेभेला जों इसेबां मोनफैबाय आ बै समाव माने जानो थाखाय बा गावसि नि उखैनायखौ लुबैनायखौ सुफुंनो थाखाय जोङो बेफोरखौ फियोमोन आर आरो इदिनो अमाखौ जोङो बांसिन दा गामियाव फिनायखो नुयो जेनेबा आइजोफोरा बांसिन मानै माथाम इदि लानायखौ नुनो मोनो आरो बिसोरफ्राय ओ बांसिन आङो अ अफ्रि होनो मोन ना
अ अफ्रि होनो
अफ्रि बे सेरेप सावनायनि अफ्रि ओमफ्राय आरो गुन्दै ओ गुन्दै नामा बि होनाय नुयो आरो ओमफ्राय ओम ओमफ्राय जोंनि थास'फोरखौबो होयो होनायालाय थास' बे ओ थास' गुफुर गुफुर मोनो उम थास' गुफुर गोसोम एफोरखौ मोनोना हाग्रायाव ओमफ्राय बुंनाय खोनायो आरोना मानसिफोरखौ माने जो-जोंनि स' जाग्रा अमाफोरखौ बांसिन गो- थावसिन मोनो ना मा इदि होननानै बुङो आरो मानसि- फोरा माने बैफोर थास' गुन्दै जाग्रा औ फार्मि फार्मनिखौ माने जोंनि थास' जाग्रा बा गुन्दै जाग्राफोरा माने गोथावसिन थावसिन होननानै बुङो आरोना सिफा ओमफ्राय आरो बिदि फार्फोराव फिसिनाय फोराबा दाना जा दाना जाहोनानै देरहोनाय फोर फिसिनायफोरा माने जि मोनामो होननानै बुङो आरो मानसिफोरा
इ लकेल जाहैला नालाय
ओ औ आंथ' बां द्राय बिदि मोनामनायखौ आं मिथिफेरा माने बांद्राय माबाखौ जाया नालाय जों लकेल खौनो जानाय जायो ओंखायनो आङो टाउननि एबा नैबे फार्म फार्म फार्मफोराव फिनायखौ माने आं बांद्राय मोनजाया यो आरो ओंखायो मिथिया माबायदि मोनामोबा?
ए मोनामनायखौ आं मिथिगो ओइ खासि खालामनानै जाफ्रामिफोरा इफोरो माने मायबा मोनसे बोरै- बा मोनामनायसेन थायो आंबो बेखौ इखो मोनफेरबाय एकदम जानो हाखाया आरो लेथ्रा मोनामखायो।
आं आदसा आदसा आंथ' इदि गोसोआव गैया आरोना जाफेराखैमोन ओंखायनो बांद्राय मिथिया उम ओमफ्राय दा जोंनिया
दा बे अमाखोनो फिसिनानै आ आगोलनि बायदि माने जानायनि थाखायल' फिला आरो बां सिनानो जोंनिया ओं सेभिंसफोरनि थाखाय नोंथाङा बुंखाबाय सेभिंसनि थाखाय बा जोङो न'खर-न'खर सालायनो थाखाय थाइसे थाइनै रां मोनो बिनिफ्रायनो जेनेबा मालाबा दुखु आफोद खै खैफोद जाब्रबबाथाय माने जोङो बै अमाखौ फानब्रबनानैबो जोंङो माने अ रां मोनो आरो ना माने खैफोदाव जोंखौ हेल्प खालामो आरो बिनि थाखायनो जोङो बांसिन माने फिसिनायखौ नुनो मोनो। अ बिनि अनगायैबो माने फैसाफोरा इदि हाबनानै थानाय बायदि जायोना जेने बा गुन्दै बायनो-बायोब्लाबो माने बे फैसाया जमा बेयावनो हाबना थानाय बायदि जायो। ओमफ्राय अ जिथिया जोङो बेखौ फानगोन हबानिया माने जमा स्र' मोनफिनसिगोन आरो बिदि जायो आरो। माने लसबो जाद्राया आरोना म-माने फिसिनो हायोबा ओं सेभिंस जाहैबाय बेनो आरो ओमफ्राय अ दानियाथ' जोङो मानै माथाम माब्रै माबबा गामनानै नुयो आरो आइजोफोरखौ फुरा माने ओं फाननो थाखाय आरो फुरा ओमफ्राय खायसे-खायसेथ' माने दानिया गामियावबो फार्म बानायबाय आरो
फार्म बानायनायखौ नुनो मोनो
औ माने औ खोनाखै दे माने बांसिनानो फार्म बानायनाय गिरो आरो दाना
औ
माने दर्जा फांनायनि माबा खोनादो सोरबा दर्जा फांबाय दं नामा?
ओं औ औ
ओमफ्राय एइबार खोनायाखैना होनना अ अ ओमफ्राय मा होनदोंमोन नोंथां?
माने दानियाथ' बांसिन न'खर-न'खरावनो फार्म बानायनो नागिरो माने बिजनेसाव थांबाय आरो गा सिबो ओरैनै ओरैनो थानाय मानसिफोराथ' मायाबा मोनसे मावना जानांगोन नालाय इफोरावनो रां खामायनो माबा खालामो आरो बिजनेस गावनि अन बिजनेस ओं औ आरो बे मोनसे अ मा दङोना अमा थावख्रि नाया इयो माने बां ओमफ्राय इदि मेजेम जाया आरो ओरैबायदि गोथाव जायो इखौ माने गवालपारााखि जे बांसिन मोनो होननायखाय
औ औ आंबो ओं आंबो खोनादों
माने जोंनियाव बांसिन लाया आरो बे अमा थावख्रिखौ
बिथिंनो बे साइडथिमल' मोनो आरो ना
अ माने गवालपाराकि बांसिन मोननाय खोनायो आं
अ अ
इखिजाय माने अमा थावख्रिखौसो बांसिन फिसियो।
उ आसा ओम ओम ओ ओमफ्राय बे हाग्रानि अमायानो बेनो जायो नामा नामा‌
ओहो हाग्रानि अमाया आरो बेलेगलाय हाग्रा हाग्रानि अमायावथ' फुरा मा मेजेम होननाय बुस्थुआनो थाखाया
अ आशा ए अ ओमफफ्राय अमानि स्टाइलाथ' बिदिनो एखे जायोना
एखे जायो अमानि स्टाइला खुगाया गोलाव जायो। हाग्रानियावमानि खुगाया गोलाव जायो।
अ आतसा आ
गोलाव जायाना
ओ ओ ओ जिबा ओमफ्राय फिसाबो जायोन' हाग्रानियाबो
ओं एसे फिसा जायो ओमफफ्राय खुगाया गोलाव जायो।
बिराद खारनो हायो होननानै बुङो हाग्रानि मुवाखौ मानसिफ्रा जोंनि बायदि बे न'आव फिसिनाय बायदि लोथो लोथो जायाना
ओहो जाया मेजेम होननाय बुस्थुआनो थाया डाइरेक्ट मोदोमनिफ्रायसो स्टार्ट जाखायो ओमफफ्राय बिगुर
अ नोंथांआ मोनजाफेरबाय नामा अ आस्सा नोंथांमोन जेबा हाग्राफोर दङ नामा इथिं
अ हाग्रा दङ इदिनो गामिथिं हाग्रा गिदिर गिदिर दं इदियावनो माला बाबाफोर बिदिनो मोनफ्लांबायो आरो बिदिनो आघात जाना थानायफोरा थालांबाथाय
आंखौबो नुफेराखैबो रियेलाव माने नायनो लुगैयो आरो माबायदि जायो हाग्रानि अमाया
एसे बांद्राय गेदिर जाया इदिनो एसे फिसा जायो ओमफ्राय खुगाया एसे गोलाव जायो आरो बुस्थुआ जोंनिखि माने इदिनो हाग्रानि अमा ओंखारसोयो ओमफ्राय सानसेखालिथ' गामिनि सासे मानसिखौ माइ नायनो थांनायाव अरदोमोन ओमफ्राय मेडिकेल लांनानै बासिबाय आरो अ अमायानो हरदो हाग्रानिया
मायाव अरनाय
बिदि हान्थुआव अरनानै माने माबाजो ओमफ्राय इदिनो हान्थुआव अरदो आखाइयाव अरदो ओमफाय हाग्रानि अमाया मानसिखौ सोबानो नागिरो
आदसा
एटेक खालामबाथाय बियो सोबायो आरो बेसेबां गोसायैयाव मोजाङै माबानो हायाबाथाय एदम माब थाखायो मानसिया
अ
ओंखायनो बिराद सिनसियार थानांगौ जायो जोंनिखिजाया बेलासे हरफोराव ओंखारजाया हेलौ
औ औ औ
औ नोंथांमोननिखि अखा हायाखै नामा
अखा हास अखा हासोबाय दोनथ'सै नामा होनबा बेखिनियावनो
खोनादों ना माबा
अ नोंथांनिखौथ' बारा खोनायाखै आंनिखौसो खोनानो नामाथाय
ओहो खोनायाखै